हेलौ
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ हा गेब्रेंनायनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हा गेब्रेंनायनि बागै।
औ जेरैबायदि गोदोनि समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां हासार गोनां हा मोनोमोन ना थाय आथिखालाव बैफोर गेब्रेंबोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेफोरनि बागै दसे सम सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां। दान्दिसे सम सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन औ औ।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओन सोलाव एबा नोंथांमोननि जायगायाव गोदोनिजों नायोब्ला आथिखालनि आबाद मावनाय बिथिङाव एबा मा होनो हाया माबायदि गेब्रेंबोखो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माबोरै गेब्रेंबोदों बेनि बागै।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलखौल' नङा आं जायखिजाया ओनसोलनिफ्राय ओनसोलखौनो बुंनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ
मानो होनोबा हा गेब्रेंनाय होनोबाथ' मोनसे ओनसोलावल' हा गेब्रेंनाय जाया नालाय।
औ नंगौ।
औ हा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोना बेनोदि जोंनि ओ गुबैयै जोंनि सुबुं माहारिया बाहायनाय ओ म प्लास्टिक जाय ओ ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया जेब्ला हाथाय बाजारनिफ्राय औ मुवा बेसाद लाना फैयोना? अब्ला जों लाबोफानाय प्लास्टिक बायदिखौ जों लाबोनानै दाखोर दालाफोरखौ माने जाय सेवनानै थांङै दाखोर दाला बेफोरखौ जों लाबोनानै जेराव मेराव गारला बायनानै दोननायनि जाउनावबो जोंनि हा गेब्रेंनाया जायो।
औ नोंगौ।
मानो होनोबा बैफोर आहा प्लाट टिकफोरा ओ जोंनिया मा सेवनानै थांङा नंङा होमबा? बेनि थाखायनो जोंनि बे हा गेब्रेंनाया जायो आरो नोंथां।
औ
लोगोसेनो जोंनि दानि गोदान मुगानि गोनोखोआरि मुगायाव आबाद मावनाय नंङा होमबा?
औ
गोनोखोआरि आ मुगायाव आबाद मावनायनि जाउनाव जोंहा ओ माखासे रासायनारि हासार रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनानै जों हा आबाद मोननो लुबैनानै बायदिसिना हासार बायदिसिना आ मुलिफोरखौ जों बाहायो। बैफोरनि जाउनावबो जोंनि हा गेब्रेंनाया जायो होननानै जों बुंनो नांगोन एबा जायो आरो आरो।
औ नोंगौ थारैनो।
लोगोसे जोंहा आ माखासे थि समाव माखासे हाफोराव ओ जोंनि रासायनारि हासार सारनायाव नांगौ बिबांनि साराबालासिनो गोबां बिबांनि सारनायनि जाउनावबो जोंहा हा गेब्रेंनाया जाबोयो। जायनि थाखाय ओ जोंनि सुबुं माहारिया बाहायनाय ओ प्लास्टिक बायदिफोरखौ जों खम खालामनो नांगौ।
औ नोंगौ थारैनो।
जों हा गेब्रेंनायखौ होबथानोब्ला जोंङो प्लास्टिक बायदिसिना ओ गेब्रें होग्रा मुवा बेसाद बाहायनायखौ जों खम खालामनो नांगौ आरो जों आब्रुथियै मोनसे जायगायाव गारनो नांगौ आरो बेफोर फ्रायनो ओ जो बेफोरखौ आब्रुथियै मोनसे जायगायाव गारोब्लास जोंहा हा गेब्रेंनायखौ होबथानो हागोन आरो।
औ नोंगौ थारैनो।
औ ओ नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ फोरमाय जागोन ओ हा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जों थोंजोंयै नों थांङा बुंलांखानाय बायदिनो नुनो मोनो जेरैबायदि प्लास्टिक बाहायनाय रासायनारि हासार बाहायनाय बैफोरनि बागैनो जोंनाया जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा ओ जों आं गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिम माबायदि गेब्रेंबोखो बिनि बागैसो एसे बुंनोसै।
औ बुं दे।
ओ गोदो गोदायथ' गोबां हा मा होनो सुबुंफोरा इसेबांखिनि बेबायदि प्लास्टिक बाहायामोन बा हासारबो बाहायामोन नङा होमबा।
औ नंखौ।
ओ जायनि जाहनाव बहाबा मोनसे आबाद मावोब्ला बा बबेबा द खरसे होनायाव आबाद मावोब्लाबो गोबां बिबांनि मोजां मोजां आबादनि फिथाइफोरखौ मोनोमोन नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आरो गोदोनि समाव बांसिन रासा ओ-रासायनारि हासार बाहायनायनि सोलायै मा बाहायोमोननो जिबियारि हासारखौसो बांसिन बाहायोमोन नङा होमबा नों
औ औ
जिबनिफ्राय मोननाय माखासे हासारफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखा लाव सुबुं अनजिमा बांबोनायनि जाउनाव आरोबाव मा माखासे गोदान गोदान बिगियानारि दाजेम फोर दिहुननाय आरो माखासे गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायनि जाउनाव प्लास्टिकनि बिबाङा बांबोदों नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां
बेनि जाउनावनो माखासे प्लास्टिकफोरखौ गारनानै आरो बिदिनो गोबां माखासे जि मिथिंगानि फारिखान्थिफोर बेफोरखौ एसेबां मानिना सोलियैनि थाखायनो बैफोर हा गेब्रेंनायाबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिन हा ब्रेंनाया जायो जे हायाव रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव नङा होमबा।
औ नंगौ
जेरैबायदि नोंथाङा दहायनो आबाद मावनायाव खम जखानि बाहायनायनि सोलायै बांसिन बाहायोब्ला हा गेब्रेङो होननानै बुंनांखांबाय नङा होमबा। थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो हा गेब्रेंनाया जाबाय होननानै जों बुंनांगोन। जे गोबां बिथिङावनो माबा मोनसे आबाद मावनोब्लाबो बेफोरबायदि रास रासायनारि हासारखौसो बाहायनांगौ जासै आरो मा होनो गोबां माखासे आबादफोराबो बेफोर हासारखौ बाहायोब्लासो मोजां जानायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो गोबां सुबुं माहारिफोरानो गावनि फालांगिखौ बांसिन खालामनो थाखाय एबा दखरसे हायावनो गोबां मुलाम्फानि फालांगि खालामनो थाखाय मा खालामोनो रासायनारि हासारखौ बाहायनानै ओ बेसेबां से बिगा हायावनो नै बिगानि जेसेबांखिनि फसल मोननांगौ बैफोरबायदि नै बिगानि गाहाम फसल मोननाय बायदि बिगासे हायावनो हासार बाहायनानै दिहुननायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां दानि मुगायाव नङा होमबा बेनि जाउनावनो माखासे मेडिसिन बाहायनाय बा मुलिफोर मैगं थाइगंआव बाहाय हायनाय बैफोरबायदि बाहायनायनि जाउनावनो हाया गेब नायखौ गेब्रेंदों होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरनि जाउनावनो जोंहा हा गेब्रेंनाया बांसिन जाबोगासिनो दं।
औ नंगौ लोगोसे बैफोर रासायनारि हासार बाहायनाय मैगं थाइगं फोरखौ जानानैनो ओ गोबां सुबुं माहारिफोरनि देहायाव बेराम आजारबो सोलिदों सोमजिदों लोगोसे बै बेफोर मैगंव बाहायनाय मुलि मेडिसिन बेफोरखौ जानानैनो मा होनो गोबां सुबुंफोर एबा सुबुं माहारिफोरानो ओ गोबां बेराम आजाराव गोग्लैनो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
हा गेब्रेंनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि जिउआबो खहा जादों होननानै जों बुंनांगोन आरो
औ औ नंगौ थारैनो।
औ ओ थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला बैफोर हा गेब्रें नाया सुबुं माहारियानो खालामदों होननानै जों बुंनांगोन लोगोसे सुबुं माहारिनिनो ख'हा जादों। होननानैबो जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां? औ सुबुं माहारि बांनायनि जाउनावनो जे दखरसे हायावनो गोबां खिनि आबाद दिहुननांगौ जानायनि जाउनाव ओ नोगोर ओनसोलफोराव मा होनो दिहुनथाइ मुवाफोरखौ दैथाय हरनो थाखाय दखरथायावनो गोबां मा खासे मा होनो मैगं थाइगंफोरखौ दिहुननो थाखाय बैफोरबायदि बाहायनायनि जाउनावनो एबा रासायनारिक हासारफोर मुलि मेडिसिनफोर बाहायनायनि जाउनावनो गोबां सुबुंफोरनिबो देहायाव बेराम जानानै खहा जानाय एबा माखासे रुंसारि जालांनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओं नंगौ थारैनो ओ।
औ।
बे फोरनि जाउनावनो जोंहा माने गोबां ओ लसबो जादों होननानै बुंनो नांसिगोन आरो नङा होमबा?
औ गोबां खहा जादों होननानै जों बुंनांगोन।
औ-औ।
लोगोसे आरो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे ब्ला इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायनि जाउनाव माने फेक्ट'रिफोर खुलिनायनि जाउनाव बो हाया गेब्रंदों होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
औ। ओ जेरैबायदि माखासे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनायाव बांसिन आथिखालाव माखौ बाहायोनो प्लास्टिकखौसो बाहायो।
औ प्लास्टिक बाहायनायनि जाउनावनो माने
नि मनाफोरखौनो बाहायनाया गोबां खम नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ थारैनो।
औ।
बेबायदिनि जाउनावनो जोंनिया माने गोबां हा गेब्रेंनाय बायदिसिना आबहावा गेब्रेनाय बि फोर जाबोनो हमदों आरो नङा होमबा औ थारैनो माने बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखायनो जेराव ओ दायो बेफोर हा गेब्रेनाय आबौ गेब्रेनायनि जाउनावनो बिदुं बांनाय बेफोरबो जोंहा जाबोनो हमदों नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो बेफोरथ'। आथिखालाव गोबां दुंथाइ बांनायाबो मोनसे सुबुं माहारिफोरनि थांनानै थानायाव गोब्राब जाबोदों नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
औ।
औ। ओ अब्ला नोंथां ओ जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखि दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथांस। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो उनफोराव सम मोनबा सावरायबावनोसै नङा होमबा नोंथां। दे बिदिब्ला दोनथ' दिनि?